अ हेल'
हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौहाय बर'फोरनि ना हमनाय बा ना गुरनायनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा?
औ जागोन।
औ नोंथाङा जेनेबा नोंथांनिफ्रायनो जागायनोसै आङो नोंथाङा माने जोंनि बर'फोरनि ना हमनायनि ना गुरनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ
औ औ
जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो
न'
दि मिद मिथिगाजों गोरोबनानै जिउ खुंबोदों। आरो बेबायदिनो मिथिंगाजों गोरोबना जिउ खुंनायाव गावनि नांगौ जानाय। जानाय लोंनाय बेफोरबायदि नि थाखाय गावनो बेबायदि जेरै ना हमनाय बेफोरखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों आरो गोबां रोखोमनि बिबायदि ना हमनायफोरखौ जोङो नुबोदों आरो आबै आबौ बिसोरनिफ्राय जों मिथिदों सानावबो बेबायदि ना हमो आरो मोनायावबो बेबायदि ना हमोमोन। नोंथांनि बा बिदिब्ला माबायदि
आंनि बायदिब्लाबो माने आबै आबौनिफ्रायनो समनिफ्रायनो जोङो माने खोनाबोनो मोनदों नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि बर'फोरा जिहेथु मा होनो हाजो खाथि जेनेबा दैमा दैसा खाथियाव थानो मोजां मोन। मोनग्रा हारि नङा होमबा? बिनि थाखायनो माने। जोंनाथ' बे गाव गाव जानो थाखाय गोबां माने बेबायदि जाग्रा मुवाखौ गाव गावनो बुथुमो बेबायदिनो माने ना हमनायखौबो माने जोंनि बर'फोरा नोंथां होननाय बायदिनो आरो माने गाव गावनो बिदि जेनेबा हरावबो सानावबो सायो बिदिनो आसथ जे जेनेबा जेखाइ बिदि सेन बेफोरजों सानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
नोंथांनि बायदिबा बे जोंना ना सानायाव माने ना सानायखौ एसे माने मोजाङै खोन्थानो हागोन नामा माबायदि माजों सायो बेफोरखौ माने
जोंनि बर'फोरा गोदोनि फ्रायनो आं बुंखाबाय मिथिंगाजों गोरोमना थाबोदों आरो मिथिंगायाव मोननाय बेसादफोरखौनो बाहाय बोदों बेबायदिनो ना हमनो थाखाय दाबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो गोदोबो बाहायबोदों बिदिनो खखा खखाखौ औवाजों बानायनाय जायो आरो बेखौ खखाजोंनो नाखो सानाय जायो खखाखो बांसिनै दुब्लियाव बाहायनाय जायो ना सानो थाखै आरो लोगोसे सेन सेनखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो गावनो न'खराव जोंनि ओ बेबायदिनो हौवाफ्रा बानायोमोन आरो दाबो जोङो माखासे जायगाफ्राव जों नुनो मोनो खोनानो मोनो आरो नोंथांनि बायदिब्ला
औ नोंथांनिबा‌ आंबो आं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आं जोंनि बायदिब्ला माने आंनि बायदिब्लाबो जोंनि बर' समाजाव माने बर' जोंना बेफोर माने सेन बेफोरो जेखाय बेफोरखौ माने आसिर दे बेफोर खखा बे खखा फोराथ' आथिखालाव गोमालांबाय नङा होमबा माने बे सेनफोरा दासिमबो दङ आरो माने बेफोरजोंनो माने ओ जोंना दैमा दैसाफोराव माने फिसा दैफोरावहाय दैफोरा फिसा जायोब्ला हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाफोराव अबेबा दुब्लि बोहैनाय दैफोराव माने बे सेनफोरखौ माने सानानै दोनो आरो बेखौ खायफा खायफा हरसे थालला साना दोननानै फुंफोराव नायो आरो बेफोराव गोबां ना हाबनाय ना थायो नङा होमबा बेबायदिनो बिदि बिलो दबा बिदि दैबो बोरिफोराव जोंना आइजोफोराहाय बे माने जेखाइजों गुरनो गुरहैयो खबाइफोर बिदि खबाइ खबायाथ' जोंना ना जेखाइ खबाइ बेथ' जोंना माने जेखाइजों खबाइजों खाथि सोमोन्दो दं नङा होमबा बेयो ना लानायनि थाखाय बे ना गुरनायनि थाखाय बिदि बेफोर माने नोंथां होननाय बायदिनो बेफोरखौ जोंना औवाजोंनो बानायजोबो आरो बे औ औ बे आस्रा जे बेफोरजों माने जोंना बिदि गिदिर गिदिर फुख्रिफोराव गिदिर गिदिर बिलोफोरावहाय माने सारो आरो बेनिफ्राय नाखौ बुथुमो बुथुमो बिदिनो जानो थाखाय फाननो थाखाय बेनि अनगायैबो माने नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा जोंना ना ना हमनानै एबा ना गुरनानै माने जोंना माबा रांखान्थिफोराव माबा हेफाजाब मोनो नामा माबा मुलाम्फा मोनो नामा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ ओं हागोन
उम
नोंगौ जोंनि बर' हारिया ना हमनाय हुदाखो गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों लोगोसे बेखौ गावनि न'आव जानायनि थाखायल' बाहाया लाफानो गोबां न'खरफोरा गावनि रांखान्थि नि बिथिङाव हेफाजाब होनो थाखायबो बिदि नाफोरफोरखौ हमबोदों आरो गोबां न'खरा बिदिनो गावनि न'खर गावनि गथ' गथाइफोरखौ बिदिनो ओ सालायबोदों बेखौ जों मोनथि फिनो हायो आरो दिनैनि मुगायावबो जोङो नुनो मोनो गोबां बर' फिसाफ्रा बिबदि ना हमो आरो बेखौ रांखान्थि बिथिसिम सोलायहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो थारैनो बियो ना हमनायाव थाया लाफानो रांखान्थिसिम जे सोलायबोदों बियो थारैनो मोजांनि बाथ्रा नोंथाङा
औ आं जों आंनिबाबो बिदिनो नोंथां होननाय बदिनो माने बे ना फिनायाबो जोंना माने बे ना सानायफोरनिफ्रायबो माने ना हमनायनिफ्रायबो जोङो नोंगौ जोङो रांखान्थियाव गोबां हेफाजाब मोनदों माने जोङो जों जि गासिबो जि खामानि मावो बेखौ माने जोङो जानायनि थाखायल' मावा बे सैथो मानो होनबा जोङो रांखाव रांखावरिबो गोनांथि जायो नङा होनबा संसार जानायाव जोंनो जिउ खुंनायाव जोंनो रांखान्थि नांगौ बेनि थाखायनो माने गोबां सुबुंफोरानो नानि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो ना सानानै बेखौ फाननायखौ नुयो रांखावरि खामायनायखौ नुयो आरो बिदिनो खायफा खायफा सुबुंफोरा माने बे ना फाननानैनो गावनि फुरा जिउखौ खुंनायखौ नुयो आरो आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा हाय फुख्रि बानायनानै नाखौ फियो नङा होमबा गाव गावनो फिनानै बेखौ बि बिसोरो फालांगि खालामो माने फानहरो गुबुन सासे फालांगिरिनो बिदि फाननानै फैसा बुथुमो रां बुथुमो बेजों गाव गावनि जिउखौ खुंनायखौ नुयो आरो आरो जोंना बे बर'फोरा जिहेथु हाजो खाथियाव थानो मोजां मोनग्रा एबा थाखायोआनो जिहेथु बेसोर माने हाजो जोंनाथ' हाजो खाथिफोराव गिदिर गिदिर दैमा दं नङा होमबा बे दैमानि बेफोरबादि माने जोंनाथ' दैमायावथ' हाजोनि ना हाजोनि ना बहुत गिदिर गिदिर मोनो बेफोर नाखौबो माने लायनानै जोंनि सुबुंफोरा जानायजों लोगोसे फानोबो बो आरो जानोथ' जोङो इसेबां बुरजा बुरजाथ' जानो हाया नङा होनबा दोनथुमनानैबो जायो नोंगौ गोरान खालामनानै दोनथुमनाबो जायो अब्लाबो माने जानायजों लोगोसे फाननानै माने रांखावरि खामायनायावबो माने नुयो आरो आरो आथिखाल आथिखालावथ' जोंना बिदि रांखावरि खामायनायनि लामा हिसाबैबो लाखानायखौबो नुदों आरो बे ना हमनायनिफ्राय माने ना फिनायनिखौ जेनेबा उम नोंथाङा माने बे जेनेबा जोंनि बर'फोरनि ना हमनाय बे ना फिनाय जेनेबा बिनियाव माबाफोर एसे सोलायनाय होनदों नामा आथिखालावहाय माने गोदोनिखौ लानानै दासिबां
औ सोलायनायखौथ' नुदों जों दिनैनि मुगा बैयाव जोङो नायनो थाङोबोला सोलायनाय थारैनो जादों गोदोनि ना हमनाया आलादामोन बुंनो थाङोब्ला दाबो जोंनि खुदिया फ्रा बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिबायदि नाखौ हमो बोरसि बोनो बोरसि बोननाय होनना बुङो गोदोबो जों नुबोदों बोरसि बोनोमोन नाखो आरो नावबो बोरसि बोनो नाथ थाय बे बोरसि बोननाय हुदाया एसे आलादा सोलायबोदों गोदो जिहेथु बर' फ्रा मिथिंगाजों दंमोन आरो दाबो दङ नाथाय गोदो बोरसि बोननाय समाव जि बोरसि खानो थाखाय बे औवानिफ्रायनो औवा बिजौखौ दाननानै बा थानाय बे खौ दान्नानै बुरसिखो खानाय जायोमोन आरो बेबायदि बोनोमोन नाथाय दानि जुगाव एसे आलादा जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे बिदिनो नाखो गुबुन गुबुन राहायै जोंनि बर'फोरा हमो दहायनो नोंथाङा बुंखाबाय जि जेखाइजों हमो आरो बेबिदिनो दैफोरखो सारनानै बि बिदि हमो आरो लोगोसे जे हौवाफोरा जर'खायै जे लानानै दैमाफोराव सारो बेबायदि सारनानै हमो नोंथांङा मा बुंगोन बेनिसिम सोमोन्दै
औ नोंदां बिदिनो जोंना सोलायनायखौलाय जोंनो नुनो मोनदों गोबां नुनो मोनदों। नङा होमबा? सोलायनाय बुंनो थाङो थाङोब्ला जोङो माने माने सिगांनि समावथ' जोङो जेबो इलेक्ट्रिक आरि जेनेबा कारेन्टजों जि माने जेबो मेचन बिदि बाहायालासिनो नाखौ हमोमोन नङा होमबा आखाइजोंनो थेलाजोंनो बिदि जेखाइ खबाइजोंनो जोङो गुरनानै खानानै हमोमोन नाथाय आथिखालाव माने जों नुनो मोन्दों मेचिन ओंखारबाय आरो ना सर्ट होग्रा मेचिन। माने जायखौ औ माने जायख जों दैयाव होयोब्ला नायाहाय थैनाया थैया अब्लाबो माने एसे आदा मरा जानानै खारनो हायि जायो आरो बेबायदि खालामनानै माने नाखौहाय हमो आरो अब्ला जोंना माने सिगांनि समफोराव जिहेथु सारनायाव गुरनायाव जोंना एसे एसेल फैयोमोन नङा होमबा जों खेबसेयैनो बुरजा गोबां गोबां नाखौ हमनो हायामोन नाथाय बै कारेन्टजों सट होग्रा मिसिन ओंखारनाय लोगोसे माने जों नाखौहाय दस थि समावनो माने गोबां बुरजा बुरजा हमनो मो हाबाय आरो माने जेहेतु जोंनि फालांगि मावनायाव बियो जेनेबा दसे समावनो जों गोबां ना मोननो हायोबा जों बिदिनो एसे गोबाव मावोब्ला जों बुरजा मोनगोन गोबां रां मोनगोन माने बे बेफोरबायदि सोलायनाय फैबाय आरो जोंनि बे ना हमनायाव माने
औ औ नंगौ
अब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां दिनैनि जोंनि बेखिनि आयदा रायलायनाया?
औ जागोन दे गोजोनथों